हेलौ
खोनादोंना
औ खोनादों नोंथां
अ नोंथाङा दायो ओरैनो दङ नामा
औ दङ ओरैनो
अ नोंथां जुदि नोंथाङा ओरैनो दङब्ला आरो दसे सम होनो हायोमोनब्ला नोंथांजों मोनसे बाथ्रा सुंदयैनो सावरायनो होननानैसो फन खालामनाय जादोंमोन आरो आं नोंथांनियाव
मानो हाया जानो सावरायजागोन मा आयदानि सायाव सा सावरायनो सानदों नोंथाङा
दा जुदि नोंथाङा दसे सम होनो हायोब्ला जोबोद मोजाङानो आरो गोजोननाय थाबाय दसे सम होनो हानायनि थाखाय आं दा नोंथांजों बेखौसो सावरायनो सानोदि जोंहा गोबां बर गामिफोराव गोदो गोदायनिफ्रायनो दासि दासिमबो मोनसे बर सुबुंफोरा सावरि जानाय हाबा बा आसार खान्थि बे मोनसे बेखौ दासिमबो नुनो मोननाय जायो आरो दा जोंहा सावरि जानाय होनोब्ला माबायदि माबायदि नोंथाङा एसे बुंफोरना होनो हागोन नामा सावरि जानायखौ मानो जानाय जायो आरो सावरि जानाय होनब्ला मा मिथियो बेफोरखो
औ हागोन ओ सावरि जानाय होनोब्लाथ जोंनि बर समाज‌ गोदो गोदायनिफ्रायनो सो सोलिबोनाय बे मोनसे हुदा होननानै बुंनांगोन मानोना गोदो गोदायनिफ्रायनो बरफोरा जेब्ला ओ आबाद मावनानै रायजो जाबोदों बा गामि फसंनानै रायजो जाबोदों बै समनिफ्रायनो हारसिङै मावनो हायै खामानिखौ एबा माखासे बुरजाफोर खामानिफोरखौ खौथ‌ हारसिङै मावनो हाया नालाय
औ
बायदिनो हारसिङै मावनो हायै खामानिखौ गामिनि रायज रायजो राजाफोरखौ लिंनानै जयै मावनाय जयै मावलायनाय खामानिखौनो माने सावरि सावरिफोर लिंनाय होननानै बुङो आरो जेरैबायदि सावरिफोरनि गेजेरजों ओ गोदोनि समावथ न लुनाय खान्थिबो दङमोन बेयाव उखुमलाबनाय बेबायदिनोबो सावरि लि मोन आरो थुरि हानाय नारा हानाय गोबां खामानिफोरावनो बर'फोरा सावरि लिंलाय लायोमोन आरो जे हारसिङै मावनो हायै खामानिखौ फोजोबनो थाखाय बेयो मोनसे दोरोङारि होननानै बुंनांगोन गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे हुदा आथिखालावबो नुनो मोनो जे जोंनि बर गामिफोराव सावरि बादालि जानाय हुदाया जोबनानै थाङाखै जेरैबायदि मा होनो ओ दाथ दैज्लां बोथोर सफैबाय दैज्लां बोथोराव जे माइखौ हारसिङै गायनो हायाब्ला सावरि लिंनानै जयै गायनाय बा मा होनो आथिखालाव बिदिखौ नांगोल जांख्रा बेफोरबायदि होननायखौ नुनो मोनो बेबो मोनसे सावरिनि ओ सावरिनि आयदायावनो गोग्लैयो होननानै आं सानो आरो जे हारसिङै मावनो हायै खामानिखौ रायजो राजाजों जयै मावनानै फोजोबनाय बेफोरबायदि हुदाया दासिमबो बरफोरनि बर गामिफोराव बा बर नखरफोरनि गेजेराव थांनानै दं बेखौ आं सानो जानांगौ नोंथांमोननि थिंबो बेफोरबायदि सावरि जानाय हुदाया दङ नङा होनबा नोंथां
औ नोंथां दङआनो जोंनि ओनसोलावबो जोंनि गामिफोरावबो जोंनि गामिनि खायफा न'खरफोरावबो बेफोरबायदि सावरि लिंनाय हुदा बा आसार खान्थिया जोंहा दासिमबो सोलिबाय थानायखौ खोनानो मोनो आङो।
औ
थ' नोंथाङा जेरै बुंदों बेफोरबायदियानो सावरि जानाय होनोब्लाथ'। आरो जोंहा सावरि जानायनि गेजेरजों जोंनि ओ गामि ओनसोलफोराव बा समाजाव बर' समाजफोराव जोंनि रायजो जानायनि सोमोन्दो आरो आसार खान्थिफोरा माबायदि जौगाखांदों बेफोरखौसो एसे फोरमायनो हागोन नामा जोंहा सावरि जानाय। गेजेरजों माबोरै अनलायनानै थानो हायो बेफोरबायदिखौ
औ नंगौ सावरि जालायनायनि गेजेरजों जे बर' हारिमुनि एबा बर'-बर' न'खरफोरनि बा बर' गामियाव रायजो जानाय रायजो राजाफोरनि अनलायनाया बाङो बियो थारैनो बेरखांनाय। नुनो मोनो जेरैबायदि गावजों गाव हेफाजाब होलायनायनि गेजेरजोंनो सावरि जानाय हुदाया जायो नङा होमबा। बेयावनो मिथिनो मोनो जे बर' गामिफोराव थानाय गासैबो सुबुं फोरा गावजों गाव माने अनलायलायनानै आरो हेफाजाब होलायनानै थांना थाग्रा मोनसे हारि होननानै जों बुंनांगोन बेबायदिखौ नुनो मोनो आरो जोङो जे गावजों गाव गोसो गोरबोजों हेफाजाब। होलायनाय एना एनि एखुथा सानलायनाय गैयै बेफोरखौ नुनो मोनो लोगोसे सावरि बादालि जालायनायनि गेजेरजों जे बै सावरि बादालि जालायनाय समाव गाव गावनि गोसोनि दुखु दाहा फोरखौ फोरमायलायनायनि खाबुबो जायो। बेबायदिनो सावरि बादालि जानाय हुदाया थांनानै थाबोदों होननानै आं सानो आरो आरो आथिखालसिमबो जौगाबोदों होननानै आं सानो। नोंथांमोन नोंथांनि मा होनो नोंथांमोननि गामियावलाय बेफोरबायदि थासारिजों जौगाबोनायखौ नुदोंना नुवाखै नोंथाङा?
औ नोंथाङा मोजाङानो सोंदों दा सावरि जानायनि गेजेरजों जोंहाथ' बेफोरबाददि अनलायनाय आरिफोराथ' गोबां जौगाबोनाय बा मोजां सोमोन्दो लाखिलायनायाव गोबां हेफाजाब मोननायबो जायो। दा बेबादिनो गोबां सावरि जानाय बादायलायनायनि गेजेरजों जोंहा गामिनि हाल साल थासारिफोरा सासेया गुबुन सासे जेजों सोमोन्दो लाखिलायनायाव जोंहा जोबोद मोजां जाबोदों दा नोंथाङा जेरै बुंदों सावरि जानाय आरिफोरनि गेजेरजों जोंहा गोबां सम बिदिनो सासेया सासे बिनि दुखु दाहाखौ फोरमायलायनो हायो बेफोर नोंगौ। फोरनि गेजेरजों जोंहा बै सा मिथियै बाथ्राफोरखो मिथिलायनानै हेफाजाब होलायनो हानाय जायो
औ
बि सावरि जानायफोरा हुदा आसार खान्थिफोरखो बबेबा गुबुन गामि फोराव गोमा लांनो हमदोंब्लाबो जोंनि गामिफोराव बेफोरफोरखो आङो नुनो मोननाय जायो दासिमबो आं सानो जोंहा सावरि जानायारि फोरनि गेजेरजों मोनसे नख'रा गुबुन मोनसे जे न'खरजों सोमोन्दो लाखिलायनायाव मोजां जायो। होननानै नाथाय आं बेखौसो मिथिनो लुगैयो जे जोंहा सावरि जाबाय थानायनि गेजेरजों जोंनि समाज बा गामि फोरा गोजौ थाखोसिम माबायदियै जौगालांनो हागोन बा मोनसे नखरा रांखान्थियारि हेफाजाब मोननो हागोन नामा बेफोरखो मिथिनो लुबैदों आरो। नोंथांनियाव
औ नंगौ जे सावरि जानायनि गेजेरजों जों गोबां बर' गामिनि सुबुंफोरजोंनो गोरोबलायनानै थायो जेराव ओ जुदि ओ मा होनो गंसे नखरा गावनि नखरखौ सामलायनो थाखाय ओ सावरि रि लिंनानै बा गुबुन सावरिफोर लिंनानैनो गावनि रांखान्थिखौ जौगानो थाखाय माखासे आबादफोर मावोब्ला जों बै सावरि लिंनानै मावनाय आबादनिफ्रायबो माखासे रांखावरि आरजिनो हायो। जेरैबायदि मा होनो ओ गावजों गाव हेफाजाब होलायनायनि गेजेरजों जौगाबोन जौगाबोनो हायो होननानै आं सानो आरो लोगोसे बर' गामिनि सुबुंफोराबोथ गावजों गाव हेफाजाब होलायलायनाया दंखायो गोदोनिफ्रायनो बेनिखायनो ओ सोरनावबा गैयाब्ला हरथलायनाय बा बैफोरबायदिखौ नुनो मोनो आरो। ओ नोंथांनिखौ बारा मोजां खोनायाखै एसे मोजां इन्टारनेट गोनाङाव थायोब्ला मोजां जागोन नामा
दायो खोनानाय मोनदोंना नोंथाङा
ओ ओ एसे मोजां खोनासिनबाय
दा सावरि जाब नाया मा बुङो बेखौथ नोंथाङा फोरमायबायानो आरो सावरि जानायनि गेजेरजों जोंहा माबायदि जौगाबोनाय समाजा बेफोरखौबो बुंबायानो खोब मोजां जादों। नोंथाङा मोजाङैनो बुं जाबाय दा आंनि नोजोरावबो बेबादि बिदिनो आरो सावरि जानायनि गेजेरजों जोंहा मोनसे समाजाव थांना थानोब्ला जोंहा अनलायनाय गोनां दा बेफोर अनलायनाया जोंहा सावरि बादालि जानायनि गेजेरजों हेफ फाजाब होलायनायनि गेजेरजोंसो बेरखांनाय नङा होमबा दा बे सावरि जा हेफाजाब होलायनायनि गेजेरजोंहा सावरि बादालि जानाय बेनि गेजेरजों जोंहा न'खराव माखासे रांखान्थियारि मुलाम्फा खाबु मोननो हायो नोंथाङाबो बुंदो दा बेबो नंगौ आंनि साननायाव जाहाथे ओ जोंहा न'खराव माखासे रांखान्थिनि जेंना थायोब्ला जोंहा सावरि बादालि लेंनाय जायो बांसिन आंनि मिथिनायाव दा सावरि बादालि जानायनि गेजेरजों जोंहा गुबुन गुबुन इदिनो सुबुंफोरनो जायफोरा सावरि बादालि जानायनि गेजेरजों हेफाजाब होफैदों मोनसे न'खरखौ दा बै नख न'खरा बैफोरनो माखासे रांखान्थि बा रां हरनो अनसुंथाइ हरनाय जाया दा जोंहा सावरि जानायनि गेजेरजोंनो जोंहा बे सावरि जानायाव जोंहा माखासे जानाय लोंनाय जाहोनायनि गेजेरजोंनो खम खरसानि गेजेरजोंनो जोंहा गोबां खामानिखौ मावफुंनो हायो बेफोरबायदिनो बै न'खरा रांखान्थि जेरै हेफाजाब मोननो हायो होननानै आं सानो आरो
औ
बेखिनियानो गोजोननाय मोनबाय आरो नोंथाङाबो जायखिनि फोरमायनानै होबाय आं जेरै सानदोंमोन बेफोरबायदि नोंथाङाबो फोरमायना होबाय आरो आं सानो बेफोरो नंगौआनो जोंनि नोजोरावबो आरो समाजनि नोजोरावबो जिहेथु दासिमबो सोलिबोबाय दं ओंखायनो अनलायलायनायनि बे मोनसे
मा नेमखान्थि बायदि होननांसिगोन आरो आरो नेरसोन ओम दा गोजोननाय थाबाय नोंथां बेफोरबायदि दसे सम सावरायनो सम होनायनि थाखाय
औ औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो
औ दे होमबा लाखि
औ औ दे।